औ गोजोन फुंबिलि।
गोजोन फुंबिलि नोंथां दं नै ओरैनो।
औ दे बिदिब्ला जोङो। गोदोनि गथ'फोर आरो दानि गथ'फोर बिनि फारागथिखौ रायज्लायनि। जोंनि समनि आरो गोदोनि समनि। औ नों आंनि बायदिब्ला गोदोनि गथ'फोरहा गोबां बैदिनो मोजां समखो दानिख्रुइ बांसिन मोनदोंमोन। मानो होनोब्ला जोंनि जोंनि समाव हाखु खुमायलायनाय गेलेयोमोन। आरो लोगोसे खारनाय गेलेयोमोन स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो फुटबल। गेलेयोमोन माला सफैगोन जायोमोन आरो न'आव थाङिनि थाखाय बिमा फि बिफाजों रायजालायनो गोनां जायोमोन बै समाव आरो बेबायदिनो मोजाङै उन्दुनो हायोमोन। जोंनि देहाफोरा मोजाङै थायोमोन। आरो लोगोसे गोबां देहायारि फारसे बेमार आजार जायामोन। नोंथाङा बिनि फारसे मा सानो।
आंबो बेखौनो बुंनो सानो दानि मुगानि गथ'फोर आरो गोदोनि मुगानि गथ'फोर गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदों सिगाङाव गथ'फोरा जमा जमा बिफां सायाफोराव गेलेयोमोन जेरैहायाइ माय-मारबल गेलेनाय ओ बेबायदिनो गुद गुद गेलेनाय बेडमेन्टनफोर गेलेनाय बा बै इथा जाबनानै गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां गेलेयोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो नुनो मोनदों जोंनि गथ'फोरखौहाय न' सिं सिं थानानै बेबायदिनो मबाइल नायनाय मबाइल नायनानै न'निफ्राय बाहेराव ओंखारनो रोङि आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि जेरैबायदि खेलाफोर खेला दुला गेलेनानै बेबायदि समफोर बारहोयोमोन ज' ज' लोगोफोरदों दाव गावथिङोमोन दानि जुगाव जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जाला। मानो होनोब्ला दिनैनि मुग गाया गोबां बेबायदि सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि थाखाय दिनै जोंनि गथ'फ्रा जेबो रोंला बेबायदिनो खेला दुला गेलेनो रोंला बा बेबायदिनो गोदोनि समफोर खौ बेबायदि लाबोफिननो रोंला। दे नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंबावनोब्ला।
औ दानि गथ'फोरखौथ' जोङो नायनानै नुयो मेगन हामा जायो आरो बिथांमोननि लोगोफोरा मबाइलावल'सो दङ। बे ओ फिजिकेलि बिथांमोननि लोगो गैया बि थांमोना माबा मोनसे जाब्ला फिजिकेलि बिसोरो बे मबाइलाव गेलेनानै मेगनफोराबो हामा जायो। मारोम मबाइलाव गेलेब्ला माने बे बिमा बिफाफोरखौ एरसे एरसे गेलेनाय जायो गोदोनि स मावबा एरसे एरसे गेलेनाय जायामोन गेलेबाथाय बाय थांबाय बाहेरावबो थांबाय गेलेबाय आरो बिमा बिफाफोरा बेखौ मिथियोमोन। नाथाय दानि गथ'फ्रा न' सिङाव थायो फरायनायबो मिथिया गेलेनायबो मि थिया बिथांमोना मो गो हर गोथौसिन थायो नाथाय बिथांमोननि हर गे गोथौसिम थानायया बिथांमोननिया हर गोथौसिम फरायनो थाखाय थाया नाथाय बिसोर गेलेनो थाखाय थायो आरो बिदि मबाइल नायबाय थाब्ला उन्दुनोबो ओंखारा उन्दुनो ओंखारा देहाफोरा हामा जालाङो। थाबनो लोमजायो बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो दानि जु दानि आरो गोदोनि फारागथिखो। आं बिनि थाखायनो बै जोंनि टाइमाव गोबां कुवालिटि टाइमखौ जोङो स्पेन्ड खालामनो मोनबाय दानि गथ'फो फोराथ' जोंनि बायदि बिदि लिथिस्फेन खालामनो मोनाखै सोरबाफोर फुटबल गेलेनो नागिरब्लाबो सोरबाफोर क्रिकेट गेलेनो नागिरब्लाबो दानिया गामियाव थानानै रोंला सोरबाफोर जुदि बेबायदि गेलेनो नागिरोब्ला बिसोरो कचिं सेन्टारफोरावसो थांनो गोनां जायो। बहाबा फैसा होनानैसो गेलेहैनो गोनां जायो गोदोनि समाव खा उन्दैनिफ्रायनो खामानि मावनानै देहा फोरा थिग थायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला देहाखो थिग थिग लाखिनो थाखाय फैसा होनानै जिमावसो थांनो गोनां जायो। फैसा होनानै फैसा होनो गासैबो फैसानिसो खेला जाहैबाय नाथाय गोदो जोंनि समावबा जों गासैखौबो फ्रियावनो मोनजोबोमोन। जोंनो मा नांगौ फ्रियावनो मोनजोबो गामियाव था गामियावनो फ्रिन गावनो खालामनानै हा लानो हायोमोन जोबोर मोजांमोन ओम दानिथु दानि गथ'फोराथ' मा जागोन होननानै आङो सिन्थासो जालाय लांबाय दानो बेबायदिब्ला आरो इयुनाव फैबाय थानाय इयुनावहा माबायदि जा न बेखौ हमनो हाया जोङो नायनो थाङोब्ला डिजिटेलि नायनो थाङोब्लाथ' एडभान्स जाबाय नाथाय देहायारि फार से बेखौ नायनो थायोब्ला देहायारि फारसे आरो लोगोसे बिसोरनि आखल आखुफोराबो सोलायलाङो गोदो गामियाव थायोब्ला आखल आखुफोरा मोजां जायोमोन सोरनिया बा मोजां जायो सोरनियाबा हामा जायो बेखौ जोङो फोसाबनो हायोमोन नाथाय दायोथ' बेखौ जोङो सोरबाफोर फिलिम नायगोन कारटुन नायगोन आरो जि बुलायनायफोर नायब्ला बिथांमोननि गोसोआवहा अन्नाय होननाया थानाय नङा बिथांमोननि गोसोआव खालि बुज बुलायनाय बुलायनायफोर माबायदि जेरै साउथ इण्डियानि फिलिमफोरखौ जों नायब्ला नुनो मोनो बेहा खालि गुबुनखौ बुनाय जायखिजाया फिलिमफोरावबो गावलायनायफोरखौसो नुनो मोनो जोंङो माने बेवहा मोजांखौ दिन्थिनाय जाया बिवहा खालि गाज्रिखौल'सो खिथियो जेरै बुलायनायफोर जेरै नांलायनाय सोरखौबा गावनि सिङाव नाय बेफोरखौसो नुनो मोनो नाथाय गामियाव था थानानै लोगोफोरजों मोजां मोजां रायज्लायबा सोरबा गोदोर मानसिफोरजों रायज्लायबा रायज्लायब्ला अब्लानो जोबोर मोजां आरो आरो दानि गथ'फोरखौ थ' जोङो नायब्ला नायबोला नुनो मोनो सोरबा फेन सिङाव सोरबा एसि सिङाव बेबायदि थानानैनो देरो बिथांमोना बाहेरनि गरम हो हैज्य' खालामनो हाया नाथाय जोंनियाथ' बिदि नङामोन हान्दुआव गेलेनो मोनो मोनबोला बेयाव मोजां अखायाव गेलेनो मोनब्ला अखायावबो मोजां बेबायदि
गोदोनि समावथ' जेनेबा नै दै सा फोराव दुगैयोमोन दंग'फोराव जमा जमा थांनानै दुगैहैयोमोन ना हमहैयोमोन बेफोरबायदि खालामोमोन ना सिगांनि बा आगोलनि मानसिफोरा गथ'फोरा आं सानदों गथ'फोरनि बेफोरबायदि जानायनि मेन कारन नान जोंनि बिमा बिफानिबो माखासे गोरोन्थि दं होननानै हाय दिनै बिमा फिफाफोरा बेबायदि गोबाङा दुस्थु जाजानो गिनानै गावनि गथ'फोरखौ न'आवनो लाखियो मबाइलफोर होनानै बेबायदि समफोरखौ बारहोयो आरो बेबायदिनो मबाइल फोरजोंनो न'आव लाखिनो जोंनि बिमा-बिफा माखासेफोरा गोबां बेबायदिनो सेस्था खालामो जायनि थाखाय गथ'फोरा बाहेराव ओ ओंखारनो गोसो जाला लोगोफोरजों लोगो जानो गोसो जाला आरो बेबायदिनो जेबो खेला दुला गोसोया लासिनो गेलेया लासिनो न' सिङावनो थानानै मबाइल नायनानै बेबायदि थानो गोसो जायो दिनै जोङो नुनो मोनो गथ'फोरल' नङा जोंनि बिमा बिफाफोराबो गोबां बेबायदिनो म बाइल नायनानै सिगांनि समाव जोंनि बिमा-बिफाफोरा बा जोंनि आबौ आबैमोना बेबायदिनो दुब्लियाव खेथि हाल मावनानै बिथांमोना गोबांथार बेबायदि सम ए गारमोन बेबायदि ओरैनो थानाय सम गैयामोन दानि जुगाव जों बिमा-बिफाफोराबो मबाइलफोरजों सम एगारग्रा जाबाय जायनि जाहोनाव बिमा-बिफा आरो न'खरनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो गैयिया बांनायनिसाय बांलांदों आरो दिनै जोंनि बिमा बिफाफोरानो जुदि बेफोरबायदिखौ खिन्थियोब्ला आं सान्दों निथसय ज गथ'फोरा बिमा-बिफाखौ उनसंगोन बा बिमा-बिफा बायदिनो जालांगोन होननानै आं सानदों बिनिखाय खो बिबखौ बिमा-बिफाफोराबो बेबायदि गोख्रों राहा लानो हायो जे गथ'फोरखौ मा बायदि बे मबाइल नायनाय बा न' सिङाव थानायनिफ्राय हमथानांगौ माबायदि जोङो बाहेरनि बारहावाखौ लानांगौ माबायदि गावनि लोगोफोरजों बेबादि लोगो जानांगौ बेरायनांगौ बेफोरखौ बिमा फिफाफोराबो एसे बेबायदि मोजाङै थर लानानै गावनि गथ'फोर खौ बेबायदि समफोर एगारनो फोरोङोब्ला थिनोब्ला आं सानदों जोंनि गथ'फोरा ओ सिगांनि बादि जानाय नङा ओ सिगांनि बाबदि जागोन दानि बायदि जेरै न' सिङाव थानाय मबाइल नायनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जेरै नों थाङा बुंनाय बायदि जोंहा बेबायदि मेगन हामा जानाय बा देहायारि जेंनाफोर जोंनि गेजेराव नुजादों न' सिङाव थानायनि थाखाय जेबो बेबायदि एक्सारसाइस गैयिनि थाखाय खिनथु बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंनि गेजेरावहाय बेफोरखौ होबथायोब्ला जोंनि बिमा बिफाफोरा बा मावनानै दिन्थियोब्ला दिनैनि फाय आं सानदों जोंनि गथ'फोरा बेफोरखौ उनसंगोन बा सोलोंगोन होननानै अब्ला बेफोर गासैनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो बा माबायदि खालामब्ला मोजां जागोन बेखौ बुंनो सानोब्ला नोंथाङा बे समाव बुंनो हागोन
थो बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा बे दुखु जा बे गाबबाला मबाइल होनाया जोबोर गाज्रिनि बाथ्रा‌। गाबबाला‌ बेखो मबाइल होनानै बुह बुरखायनो नाङा। गाबबाला बेखौ गुबुन माबा मोन खालामनानैब्लाबो बेखो मबाइलखो होनो नाङा मानो होमब्ला बेबायदि मबाइलखो होबाय था थायोब्ला बिनि बे गथ'आ खालि मबाइल एडिक्टेदल जालांगोन‌। मबाइल गैयाब्ला थांना थानो हायै माहाबा। थांब्ला मबाइल नांगौ। माबा मोनसे खालामब्ला मबाइल नांगौ। मबाइलासो बिनि बिमा बिफा जायो। आरो मबाइल गैयाबानो बिसोरो थांना। थांना थानो हायि बिदि जायो बिनि थाखोयनो आं सानो गाबबाला अननानैसो बुरखायनो नांगौ। बेल होनानै बुरखायनाया। जेबो ओंथि गैया। आरो बे गथ'फोरखो गाज्रिसो खो खालामनाय जायो गोदो जोङो मिथियोमोन बे जिसेबांनो दाबो जोङो नायब्ला नुयो नुनो मोनो जेसेब्लांनांगौ जेसेब बांनो गथ'फोरखौ अनो एसेबांनो गथ'फोरा गाज्रिसो जालाङो। बिनि थाखोयनो गथ'फोरखौ अननायनि सोलाय माबायदि मोजां जानांगौ बेखोसो फोरोंलांनाया जोंनि थाख जोबोर गोनांथि होनानै आं सानो।
औ। बिदिब्ला जोंङो दिनैनि सावरायनायनि। गेजेरजों मिथिनो हाहबाय बा जोङो सोलोंनो हायो जे जोंनि ओ बेबायदि गथ'फोरखौ बेबायदि गाज्रियाव थांनाय बा गथ'फोरखौ बेबायदिनो देहायारि जेंनायाव गोग्लोयनायनिफ्राय हमथानायनि गुबै राहायानो जाबाय जेनेबा जोंङो मबाइल नायनायनिफ्राय जोंङो गथ'फोरखौ हमथानो नांगोन नंङा।
हमथानो नांगोन आरो लोगोसे फिजिकेल एक्सारसाइस जेरै स्कुलनिफ्राय फैनानै बाहेराव थांब्ला लोगोफोरजों थांब्ला बिमा बिफाफोरा बेखौ हम। थानो नाङा। बिमा बिफाफोरा बेखौ मा खालामनांगौ बेफोरखौ उत्सासो होनांगौ थां गेलेहै बिथां नाथाय सम बायदि न'खौला बे बाथ्राखौ बेखौ बुंनो नांगौ अब्लानियासो गथ'फोरनि फिजिकेल मेन्टेलिटि बेफोर मोजां जायो आरो मोजां उन्दुनो हायो मानोना गथ'फोरनो गोबां बिदिनो। खमावबो आटनिफ्राय दस घन्टासो उन्दुनो गोनां जायो बेनि थाखायनो गथ'फोरा गेलेनो नांगौ आरो लोगोसे फिट थानो नांगौ।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाय गासैबो बाथ्रा। थ्रायानो सैथो अब्ला बे समाव जोङो गोदोनि गथ'फोर आरो दानि गथ'फोरनि रायज्लायनायनि सावरायनायखौ समखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ औ गोजोनथोंसै।
दे गोजोनथों। थोंसै नोंथां